औ खुलुमबाय ।
खुलुमबाय नोंथां।
फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि जासिनाय थाबाय नों
आ निसिम
दायो जों बिदिब्ला सरासन ओ जों सायख'ना लानाय आयदा हिसाबै जों सरासनस्राखौनो लानोसै
औ उम-उम जायो नोंथां
औ ओ बिदिब्ला नोंथांमोननिथिं दायो ओ माइ गायनाय सम
औ-औ नो
अ नोंथांमोननिथिं जाय मा माबायदि दि एबा मा रोखोमै माइ गाय गायनाय जायो आरो मा मा माइफोरखौ गायनाय जायो एसे बुं
अ हायो दा अ दाथ' माइ गायनाय सम नालाय खायसे खायसेया सोरनाबा सोरनाबा मा होनो बेखौ हाल जांख्रा हाल जांख्रायानो जालां बाय आरो नै दा खायसे खायसे नै बे आमथि फोरबोनि उनाव गायनाय जायो। आरो बोथोर बोथ बेखौ नायनानै बिदि दाथ' माइ आबाद आबाद होनना बुङोबा गोदोथ' दैज्लां समावनो जों माने मोननै खान्दोआव मावनायखौ नुयोमोन आरो नोंथां। माने मा गोदो माने मोनसे माने खरमा माइदि होनना बुङोमोन ना नोंथां अह अह खरमा माइ होनना बुङोमोन बेखौ खेबसे थारमाने बैसागुनि एसे उनावहायनो गायनानै माने दा बायदि समाव हाजायोमोन आरो बि माया ओ दे बे माइया हाजायोमोन बेनिफ्राय बे माइखौ हानानै दा बायदि समाव हानानै आरोहाय थारमाने खेबसे ओ हालेवलानानै नै दा नै दा बायदि समाव गायजाबावायगौमोन आरो बिदिमोन आरो नाथाय
नोंथांमोननिथिंजाय बेफोरबायदि खरमा माइ गायनाय खौ दाबो ओ गायोना
अह दाथ' बिदि नुनो मोनला नोंथां माने बेखौ खम जाबाय आरो माने गोदोथ' मोसौजोंनो गायोमोन बिदिखौ दा नै थारमाने बिदिथ' मोसौहाय ओरै गैला मालाय खम जाबाय जोंनि मोसौजों आरो गोदो बांसिन माने जोंनि बे अह जोंनि सिगांनि आफा बा आयंमोना गायोमोन आरो दा माने नै दैलां समाव मोनसेल' ओ खोन्दोआव मावो आरो माने दा नै दा ओ गायबाय सोरना सोरनाबा हाल जांख्रायानो जालांबाय माने ट्रेक्टरजोंहाय हालेवनानै गायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदि ओरै नो माने मा होन्ना बुङो जोंथिजों रनजित बा बिहारि बिदिखौ गायनाय जायो नोंथां। बेनिफ्राय औ बेखौ गायखांनायनि उनाव बेखौ जेला हाखङो माने ओम मेसें बोथोरावबो माइखौनो मावो माने मोनसे माइ दङोनदां माने अह इरि माइ होननानै होनना बुङो दा एरि माइ औ औ एरि माइ होननानै बुङो। बे बे बे माइ खौ माने ओ मेसें बोथोरावबो गायनो हायो आरो मेसें बोथोराव गायनो हायो माने जाय जायगायाव नों नोंथांनि माने ओ दै दै जगायनो हानाय सुबिदा थायो।
औ
फोथाराव दै जगायनो हा नाय सुबिदा थायो बेहाय ओ बे एरि माइखौ नै मेसें बोथोराव गायनाय जायो मेसें बोथोराव गायनानै माने ओ आं खाथिनि ओ दंग' बा दैसाफोरनिफ्राय दैखौ थिखांनाय जायो। आरो माबाथाय माने जाय जायहा माने मोनसे अ बयरिं खालामना लायोना फोथाराव नोंथां। अ इसो अ दानियाथ' माने सलार सिस्टेम जाजोब्बाय नालाय बै स'लार सलार खौ बहायनानै बाहायदों खालामनाय जायगायाव दाना बेनिफ्राय दैखौ बोखां बोखांनो हानाय जायो।
नोंथांमोननिथिंबो बे सलार ओ आ जाय सलार बेखौ ओ बे जों दा सलार बाहायनाय जायो दै बोखांनो थाखाय। बेफोरखौ नोंथांमोननिथिंबो बेफोर सुबिदाफोरखौ मोननो हायो।
औ औ औ मोनो मोनो मोनो। थायो माने ओ गभमेन्टनिफ्राय माबा फैयो थारमाने सम सम गभमेन्टनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हानाय सुबिदा फायो नोंथां। बैस सुबिदाखौ लानो थाखाय जोंनि जिल्लानि मावख'आव माने ओ खबर लाहनांगौ आरो खबर लायानायनायनि उनाव एप्लाइ खालामनांगौ एप्लाइ खालामनानै ओरैनो बिसोरो ओ बिनि बिबांखौ बा एमाउन्टखौ अ सलारनि माने बयरिंखौ खालामना होनाय जायो अ नोंथां अ दा बिदिनो थारमाने सलारनिफ्राय जोङो दै माने बयरिं खालामनानै दैखौ बहननानै जोङो बे एरि माइखौ माने आबादखौ मावनो हायो आरो बिदि।
औ जोबोद मोजां नोंथां जोंनिथिंजाय बे नोंथाङा बुंनाय एरिमाइ। जा बुंदों बेखौ। एसे गुबुन नामै बुङो नामाथाय आं बारा मोनथिया नाथाय।
औ औ ओरैनो ब ब बक‌ना बका होननाय खोनायो आंङो
औ जोंनिथिंजाय बेखौ बुराव होनना बुंङो आरो
अ औ औ अ अ बिदि सोदोबफोरा एसे एसे आलादा जानाय एसे एसे गोरोबलाय गोरोब लाया आरो दा ओ जोंनिथिं बिदिनो औ औ दे बुं दा
खनाय बायदि बिनो ओ साननैसो सिगाङाव दो जोङो जोंङो आब गायदों मोन जे ओ देग्लाय आ हानाया जादों आरो ना हा बोखांनाय जादों माइखौ दायो आरोबाव माइ गायनो लागै लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे बर माइ जागायो बेयो जोंनि बे जा दैज्लां दै दैज्लांनि माइ ओ हानाय नि उनाव मा गायनाय जायो बेखौ
अ
उम आं सानो बेखौ आबादारिफोरा गावनि ओ एसे आखाइ ओ खरसानि थाखाय गायनाय जायो। मानो होनबानो एसे एनै रां खामायनो थाखाय बां बांसिनै जोंनि बरफोराथ बे दैज्लांनि माइक गावनि जानायनि थाखाय थाखाय ओ जायो नालाय एसे फालांगि फालांगिनि थाखायबो बे दैज्लांनि उनाव गायनो माइखौ फालांगिनि थाखाय गायनाय जायो होननानै बुङो।
औ औ औ नंगौ। बिदिनो माने मा होननानै बुङैखो माने ओ बांद्रायबोथ' माने अ बै समाव मेसें बोथोरनि माबा जाहैबाय नालाय आबाद जाहैबाय नालाय खोब माने बांद्रायबो मावसोनो हाखाया माने ओ दैखौथ' जों एभेलेबेल मोननाय जाया नालाय नोंथां आरो बै समाव आरो माने ओ मा होनो बेखौ मोसौ- मोसौफोरखौबो बोरमाफोरखौबो एसे हगारसाना होनाय बायदि जायो जाय गा लाना जायगा बेहाय माने बेहाय माने बांद्राय माने बुरजायै-बुरजायै मावनानै लाहैबाथाय माने बेरा होनोबो एसे उसुबिदा जायो आरो। मोसौ मोसायाबो एसे डिस्टार्ब खालामनायखौ नुयो आरो बिदि आरो दैखौबोथ' गासैयावबो होजोबनो हाया जाहैबाय बेखायनो एसे खम माने ब्रै बिघा बा थाम बिघा बिदि न'खरसेया बिदिखौ मावनायखौ नुयो आरो दा। आरो बेखिनियानो माने अ जोंनि ओनसोलाव जाद्रायाबो नङा जायो बेखिनियानो गोबां जायो आरो माइआ बिदिनो मोननै माबायाव मावनाय जायो आरो एसे गोदोनि समावथ' आरो दैलांयावनो दै दाबायदि समावनो माने मोननै खोन्दोआव मावोमोन दा आरो मेसें बोथोर आ दैज्लां बोथोराव मोननैयावबो मावनाय जायो आरो आबादखौ। माइ आबादखौ बिदि। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव नैबे दा समाव माइखौ माबायदिहाय गायोबा माइ गायखांबाय ना गायखाङाखै?
जोंनिथिंजाय दायो माइ गायनाय जागायजेनदोंसो। दायो बयबो गावनि बे खोथियाखौ फोबाय। फोनानै दायो एसे गोजौ जाबाय। गोजौ जानानै दायोथ' नोंथाङा बुंनाय बायदि दिनो दायो बे जोंनि खात सुवा सोलिगासिनो दं दिनै ओमफ्राय सोलिगोन बेखायनो बे खाथसुवानि उनावसो दो गायनाय जागायजेनगोन आरो जोंहाबो सोरबा सोरबा गामियाव दायो ओं ओं गाय गायगासि दिनो आरो जोंनिथिंजाय नोंथाङा मखनाय बायदियैनो बे जा माइफोर बेयो रनजित खौबो गायनाय जायो आरो बेजों बायस इसमुथि गायनाय जायो
अ अ
ओ बाव जोसा माइबो गायो
औ औ औ
बरा माइखौथ जोंनो नां थारगौ मानो होनबानो बैसागो औ बैसागो मागो बेफोरबायदियाव बेखौ गायनाय जाखायो बयबो इसे एनैब्लाबो
ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलावबोथ बांसिनानो ट्रेक्टरजोंनो गायो जानांगौ नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां आ जोंनिथिंजाय ओम दायो मोसौ एबा बे मोसौजों दोरोङारि हालेवनाय जा आ आदब खायदाफोर दंमोन बेफोरबायदिखौ बाहायनायखौ नुनो मोन मोनला सासेबो मानसिखौनो मोसौजों हालेवनाय नुनो मोना आ दायो दायो बयबो बे ट्रेक ट्रेक्टरजोंनो हालेवनाय जायो आरो सोरहाबा बेबायदि ओ गिदिर ट्रेक्टर बायनो हायाब्लाबो बे फिसा हेन्द ट्रेक टरखौ बायनानैब्लाबो बेजों नो उम खामानि सालायो आरो
औ औ नोंथां गा-गासैयाबोथ' गैजो बा नालाय बिदिनो
औ
माने भारा भारा होनना बुंङोना नोंथां? भारा भारा लांनायखौ नुनो मोनो आरो
नंगौ नंगौ।
ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलाव उम माने आबादारि इ आबाद मावग्रा बा आबादजों सोलिग्राया बा-बांसिनना ना ओरैनो गभमेन्ट सारभिसआ बांसिन जागोन?
सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्लाथ' उम जोंनि मु जोंनि हादोरावनो बा हादोरसायावनो बांसिन आबाद मावग्रायानो दंखायो। दा जोंनि गामियावबो बे बायदियैनो उम बे साख्रि मावनायनि नि अनजिमानिख्रुय आबाद मावनाया बांसिन आरो नाथाय नुनो मोनो दानि सेंग्राफ्रा मा ओ बे आबाद मावनायाव गोबां गोसो होआ बिसोरो बांसिन बाहेराव थांनाय खौ नुनो मोनो ।
औ औ नोंथां जोंनिथिंबो बिदिनो माने बांसिनहाय माने आबादजोंनो माने आबादखौनो मावनाय नुयो आरो ओ प्राय माने आबाद खोनो होनना बुंबाबो बुंजाया ओ गोरोन्थि जाया आरो आरो सासे सानै दोङो माने फालांगियारि खालामनाय। खोब बा खोब बारा नङा आरो माने आबादजोंनो बांसिन माने आबादनि सायावनो बांसिन सोलिनायखो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
ओं ।
बिदिब्ला नोंथां जोंहा लानाय समा जोबनो उम हम जों रायज्लायनाखौ एसेआवनो दोनथनोसै नामा ज्लायनानै जोबोद मोजां नांबाय ।
नोंथांजोंबो ओम गोजोनथों ।